हेलौ।
औ हेलौ।
अ नोंथां खोनादों ना? खोनादं।
औ खोनादों।
आ। औ दा आङो बिदिब्ला ओ सुबुं माहारि जोंनि गेजेराव मबाइलनि बाहायनाय बे आयदानि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन। आं बिदिब्ला जागायनोसै। औ ओ जों मि थिगौनि ओ ओ जोंनि सुबुं माहारि गोदो गोदाय जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव ओ दा बांद्राय नङामोन। ओ गोबां खममोन आरो गोदो दंमोनब्लाबो बेबायदिनो जोंना भिडअ भिडिअफोर नायनाय मोन अनलाइन इन्टारनेटफोरनि थाखाय बारा बेबायदि सुबिदा गैयामोन गोदोनि दिनाव नाथाय आथिखाल लाव जों ओ स्मार्टफन जाजोब्बाय गासिनाबो सोरनाबा आइफन बेबायदिनो सोरनाबा सामसां आल्ट्रा प्र मेक्सफोर बायदिनो गोबा मबाइलफोर ओंखारबाय जेराव जोङो ओ बै मबाइलफोर नि गेजेरजों मोजां मोजां सावगारि खेब खेबखांनो हायो आरो गुबुन दाबसे जायगायाव थानाय सुबुंफोरखौ ओ दसे सेनो जोङो नुह नायहरनो हायो माबायदि हाल सालाव दं माबायदि थासा रियाव दं आरो जों गोजानाव थानाय सु
भिडिअ' कलनि गेजेरजों औ।
गाज्रि खौ मोजां गाज्रि खौरां लाहरनो हायो ओ दा बिनि गेजेरजों जोङो बुंनो हा बुंनो थाङो ङोब्ला मबेला जोंनि सुबुं समाजनि गेजेराव बाहायजानानै बा फैनानै ओ खौ जों नुनो मोनदों। ओ मानो होनबा ओ गोबावनि खामानिखौ ओ खम समनि गेजेरावनो
दसेयाव औ।
खायबा ओ खाबु खाबु खालामना होनाय बै मोनसे जोंनि मबेइल बे मबेला ओ आ थिखालाव
सुबुंनि थाखाय औ बानजायनाय जादों आरो
दां आङो बेखौनो मिथिनो लुबैयो जे ओ मबेल
दे बुं।
बाहायनायादि मोजां जादोंना गाज्रि जादों जों जोंनि नोंथाङा एसे फोरमायनालाय?
औ बेखौ फोरमायजागोन बियो मबेल बाहायनाया आथिखालाव माने बेनि गेजेराव मोननै जिनिसा हाबनानै दङ' मोजां आरो गाज्रि बे मोननैबो हाबनानै दङ'। माबा मोनसे जिनिसाव जिखुनु जाया मुवा बेसादानो मोजांबो थाय गाज्रिबो थायो। बेबायदिनो बेलाबो जोंनि बेलायाव मोजां खालामो आरो गाज्रिबो खालामो आङो सिगाङावनो बुंनोसै मबाइलनि बानजायन मबाइलआ मा बायदि मुलाम्फा बानायदों गोदो गोदायो ओ सुबुं माहा गेजेराव ओ मबेल गैया मोन जोङो सोरजोंबा सो सोरजोंबा माने खोथा बाथ्रा खौरां दैथाय हरलायनोब्ला जोङो आथिखालाव माने लोगो हमहैनानैसो सो बा बै दाबसे गोजान जायगायाव थानायनो सिटिक फस्ट फस्टनि गेजे ‌ जेरजों जोङो बै जाय दाबसेयाव बेनो लाइजामनि गेजेरजोंसो खौरांखौ दैथाय हरोमोन गोदोनिया आथि कालाव बेबायदि खौ खौरां दैथायहरनायनि गोनां गैला आथिखालाव नाम्बारनि गेजेर मबेलनि गेजेरजों हायो नाम्बार दाइल थुबानो बै सासेनियाव सौहैनानै मा खबर खालामनोमोन बेखौ जों इजिलि माने गोरलैयैनो जोङो बेजों सोमोन्दो लाखि नो हायो आरो ना। आरो बिनिफ्रायो जोङो जौगाबाय जौगाबोनानै मबाइला सिगाङो रायलाय जानाय बा ओ फिसा फिसौ ओरैनो केमेरा खेबजानाय बिदि ओंखार जेनग्रोदोंमोन बेनि उनाव लासै लासै फैयै फै फैनानै दिनैनि मुगायाव मा होनो ओ भिडिअ' मोजां मोजां खेबजाग्रा आरो मोजां मोजां फटक सेबखांजाग्रा मबाइलफोर ओंखारबाय। जायनाखि बे मबेलाव मबेलनि गेजेरजों भिडिअ' कल भिदिअ' कल खौबो जोङो नायनो हायो सासे मानसिनि महर मोखांखौबो जेनबा नुहुरनानै मोखांजों मोखां जोङो रायलायलायनो हानायनिबो सोमोन्दो जाबाय जेन बे आंनि खाथियावनो दङ आंगो जेनबा गोजान जायगा दाबसे ओ रायजोआवसो दङ बियो बेखौनो माने खाथियाव दङ बायदि माने मोखांबो नुनाय रावबो खोनानाय बेबायदि माने देब ब्लापआ माने जानानै फै बाय आरो ना आरो मोनसे मोन से जाबावदों सुबुङा जौगाबोनायजों लोगोसेनो माने समाबो जोबोद खम जाबाय सुबुं माहारिना। बिनि थाखायनो खम समनि गेजेराव खामानि ओ जानायखौ जोङो बोजोबनानै लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों बिनि थाखायनो माने मबेलाबो- बुंनि थाखाय खोब आंगोसिन जाबाय फुंनिफ्राय मानिे सिखारजेनग्रोमोना जोङो माने बेलेग बुस्थु जों नाया सिगाङावनो जोङो मबाइलखौसो नागि- -यो सुबुं माहारिया दानि दिनाव आरोना मबाइलखौसो जोङो नागिरग्रोयो मबाइल नायखांनायनि उनावसो नायगिरखांनायनि उनावसो जोङो गाव मा मावनांगौ मोखां सुनांगौ ना उ साहा लोंनांगौ बेखौ उनावसो खालामो आरोना बेबायदिखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनो दों मबाइल गैयाबानो जाया होननाय बायदि मबाइलानो जोंनि माने माखासे खामानि माव मावजोब आ आरो आथिखालाव आरो नो नो गामि ओनसोलफोरावबो बिराद माने गोहोम खोख्लैदों आरोना मबाइला गोदोनि
औ औ
हालमाजिफोर थायोमोन नङा होमबा हालमा जिफोर थायो हालमा जि- फोर जेनबा बे हालमाजया मिथिं लेंनो थाखाय न न न न हाबलायनानै मिथिं लिङोमोन गोदोनिया खोनाबाय दा बेसे मा- -माब गामिनि- -टारिया बै हालमाजिनो फन हरबानो जाबाय ओ गाबोन मिथिं दङ लेंलाय होननानै बुंबाथाय बै हालमाजिया बयनावबो फन थुनानै खबर होनो हालायबाय जाबाय आ रावनावबो बेयो साइकेल गानानै बा थाबायनानै खबर हैलायनो गोनांथि गैला आरो बेयो मोनसे माने जौगानाय जानानै फैदों आरो ना होमबा आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि लेखा फरा लेखा फरा यावबो जों नों माने मबाइला गोबां हेफाजाब होफैदों जों माखासे माने एन्सार कुइसन बा सोंनाय फिननायखौ जोङो ओ मबाइलनिफ्रायबो जोङो आथिखालावहायो लानो हासै बबेबा नोङो एन्सारखौ नायगिरनानै बा मोनाखै फिननायखौ नायगिरना मोनाखै बेखौ सोंनायखौहायो मबाइलावनो टाइप खालामदो होनबानो दानो मबाइलाव नुसिगोन। बिनि एनस सारा मा आथिखालाव आरो मेटस फोराबो गोरा गोरा जोङो क्ला मोनोना अबावबा जों जोङो माने मालाबा समाव सिगां समाव जोङो नागिरनानै जोङो माने एन्सारखौनो मोनामोन बेफोरखौ दा जोङो इजिलि माने मबाइलनि जोहै मोनसै आरो ना बेखौ जोङो नुनो मोनदों बे जा सुबुंनि थाखाय बेखौ बानजायनाय होननानै बुंनांगोन। आरो बेजोंनो लोगोसे सिगां अनलाइना अनलाइननि गेजेरजों जोंहा आथिखालाव उम मबाइलनि गेज गेजेरजोंनो बबावबा गोजान इउनिभार सिटि बा कलेजाव जोङो एडमिसन फर्म फिलाप खालामहरनो हायो। नङा होमबा गोदोथ' बेबायदि गैयामोन। जोङो हेन्द टु हेन्द माने साबमिट एप्लिकेसन साबमिट हैनो गोनां जायोमोन। दाना बेबायदि नंला। आरो रिजाल्टआबो गोदोनि बायदि बै बर्डआव सिथाब लायनाङा आथिखालनि माने मबाइलावनो नोङो गावनि रल नाम्बार ओ नाम्बार आरो डेट अफ बार हो नानै नायब्लानो इ गोरलैयैनो माने नुनो मोनसै आरो बे मोनसे माने सु म सुबिदा जानानै फैबाय आरो ना मबाइलनि जुगाव आरो बेथ' मोजांनि जाहैबाय बिनिफ्राय आङो ओ गोहोमखौ गोग्लैनायनि सायाव आङो सावरायनो बोनो लादों आरो माबा एबारनाया माने मबाइला जोंनि थाखाय बान जोंनि थाखाय खहा खालामदों मबाइला जोंनि थाखाय खहा खालामदों माने ओरैबायदि मबाइला जोंनि जाखिनाखि सुबुंजों सुबुं ओ बेयाव सनमान होलायनाय मान होलायनाय बा सनमान होलायनाय बा ओ माखासे सोमोन्दो लाखिनायाव जाहा माखासे जेंना सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना जोङो फरायलि माने दिनैनि दिनावहाय मबाइलाव नांथाबबाय थानायनि गेजेरजोंनो गावनि निजे माने फिसाफ्रा गथ'फ्रा मानि बिमा बिफा बिफाजों मोजां टाइम स्पेन्ड खालामनायखौ जोङो सम बारहोहरनायखौ जोङो नुनो मोनाखै आरो माने मबाइलाव नांथाबनानैनो बियो बिमा बिफाजों बियो माने मोजां राय्लायनाय बा मोजां सोमोन्दो लानो हाला आरो मबाइलाव औ माने मबाइलावनो थासोमबाय थानायनि थाखायनो सोरबा सासे लोगो फैदों आलासि फैदों बेजोंब्लाबो बेहा रायज्लायनो सम समानो गैला मानो होनोब्ला मबाइलावनो बेहा मुखुब जानानै थानोसै बे लोगोफोरखौ लोगोखौबो औबो बियो
नि नि
ए मोजां जागोनि
मोजां जागोनि ओ ओ खोथा बाथरा राय्लायनो खोथा बाथा रायलायनो